अ
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
औ आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आइडियानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौहाय।
औ नंगौ नोंथां औ
एसे सम होनो
औ जागोन नोंथां।
जोंना आइदायानो जाहैबाय ओ जेरै जोंनि ओ सुबुंफोराहाय गोबां सुबुंफोरानो दावबायदिङो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो माने ओ दावबायदिंनानै जोंहा माबायदि गोजोन्नाय लानो हायो आरो जोंहा दाावबायायदिंनानै नाथाय मा मा मुलाम्फा जायो बिनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां औ दावबायनाय होनोब्ला थ माने जोंहा माने बयबो सुबुङानो दावबायो आरो नोंथां। औ जोङो माने दसे सम मोनोब्लानो माने दावबायनायखौल' माने जों सानो आरो नोंथां। औ जोङो बेबायदिनो माने सम बेबायदिनो दसे सम दिहुननानैबाबो जों माने बेरायनो थांनाया माने बे मानसिनि माबा जाबाय आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोङो माने बेरायनाय होनोब्लाथ जों बेबायद बिदिनो जोंनाथ दा माने फैसा रांखावरिनि आंखाल गैला नालाय बिनि खायनो जोंनि माने सुबुंफोरा माने गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायनो थाङो आरो नोंथां दानिया।
औ
जेरैहाय जोंहा दिल्ली, मुम्बाइ बेबायदिनो दुबाइ बेफोरबायदि बेफोरबायदि गोबां गोजान गोजान जायगाफोरावसो माने दावबायनो थाङो आरो नोंथां। औ माने औ जोंहा माने बेफोराव गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जों माने गोबां बाथ्रा मि थिनो हायो सोलोंनो हायो औ बुंनो थाङो ब्ला माने जोंनि जोंनि जायगानख्रुइ बेफोर जायगा फोराव माने बांसिन जोङो समायना बेबायदिनो साखोन सिखोनफोर खौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां। औ औ बुंनाय बायदि जायोब्ला जोंनि माने जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि बे आसामाव माने जोंहा बांद्राय बेफोरबायदि साफा माने साफा नङा आरो नोंथां औ साखोन-सिखोन नङा
औ नंगौ।
बे माने लेथ्रायैबो थायो होननानै बुंनो हायो।
औ नंगौ।
औ नाथाय बेलेग हादोरफोराव माने ओरैबायदि समायना समायना माने जायगाफोरा जोङो माने नुनानैनो थांनो गोसो जायो आरो थाङोब्लाबो जों माने बेफोरनि समायना रमायनाफोरखौ नुनानैनो माने जों फैनो बायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै माने बेसोरनि रावफोरखौबो जों सोलोंनानै लानो हायो। औ बेसोरनि माने जोंहा बेबायद दिनो बेसोन बेनो गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला जों माने बिसोरनि हारिमुनि माने सोमोन्दै जोङो मिथिजुबनो हायो औ। औ नंगौ बिसोरनि रावफोरखौबो जों सोलोंनो हायो औ आरो जोंहा माने बेसोरनि जोङो ड्रेसफोरखौबो जों गाननानै नायनो हायो औ आथिखालाव थ' माने रां रुफानि आंखाल गैयिनि थाखाय मानसिफोरा माने बेबायदिनो दानियाहाय गोबां गोजान गोजान जायगा जेरै थाइलेण्डफोरावबो बिरादजों थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिन थाइलेण्डफोराव थांनानै बेबायदिनो बिसोरनि समायना रमायना ड्रेस फोरखौ गाननानै फट' सेबखांनायफोरखौ जों माने गोबां नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ माने गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि बांसिन माने समायना नालाय बेनिखायनो माने जोंनिस माने सुबुंफोरा दानियाहाय माने बांसिनानो बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगाफोरासो बेरायनो थाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि खाथि खालानि ओ खाथि खालानि माने बेबायदिनो फिसा फिस फिसा फेनला जोङो पार्क एबा बेबायदि पिकनिक स्पटफोरावबो जोङो माने बेरायनो थाङो आरो नोंथां औ। बेनिफ्रायबो जोङो माने गोबां माने बाथ्रा मिनथिनो हायो माने जोङो गोबां माने समायना सोमखोर मिथिंगायारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नों थां औ बेबायदिनो जोङो माने बेबायदिनो जों माने दुखु सुखु थायोब्ला बो जोङो माने बेबायदि बेरायनो ओंखार लाङोब्ला माने गोसो फोरखौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां औ जोंहा माने गोसोफोराव दुखु दाहा साननाय दङ'मोनब्लाबो जों बेखौ बावनानै दसे सम बेरायनो ओंखारलाङोब्लाबो जोंनि गोसोफोरा जोबोद खुसि जायो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो जोंहाथ' माने न'नि मानसिफोरा माने बांद्राय सम होनो हाया नालाय औ खामानियाव माने न'नि खामानिफोराव मुखुब थायो। बेनिखायनो जोङो माने बांसिनानो लोगोफोरजोंहाय बेरायनो थांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ माने बेबायदिनो जोंहाथ' माने बोसोराव माने बेबायदिनो जानुवारि बेबे डिसेम्बर जानुवारि बेबायदियाव बांसिन माने मानसिफोरा जागा दावबायनायफोरखौ जों बांसिन मिथिनो मोनो आरो नों थां औ बेबायदिनो औ ना थाय दानियाथ' जोंहा बेबायदि दावबायनायनि पिकनिक जानायनि माने जेबो सिमा गैला औ जोङो माने गोसो जायोब्लानो सम मोनोब्लानो जों माने बेबायदि दावबायनो ओंखारलाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ गोदोहाय बांसिन बेबायदि नुनो मोन जे जोंहा जानुवारि डिसेम्बर बेफोरबायदियावसो माने बांसिन सुबुंफोरा माने दावबायनो थाङोमोन लावखार ओंखाम जानो थाङोमोन बेफोरबायदि ज' ज' जों थांलायनाय फोरखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। औ औ दानियाथ' नाथाय बेफोरबायदि गैला माने गोसो जाब्लानो बेफोरबायदिनो गोलोम बोथोरनि बन्द'फोराव माने बेबायदिनो गोबां जोङो दावबायनो थांनाय बेरायनो थांनाय बे बायदिफोरखौ जों गोबां माने नुनो मोनो आरोनाखि औ बेबायदिनो जोंहा खाथि खाथि थेवबो गोबां बेबायदिनो समायना रमायना जायगा फोर दं जेरैहाय जोंहा बै दारायगाव दारागाव हाजो बेफोरबायदिनो ब बगामाथि सुकि हाजो बेफोरबायदियावबो जों माने गोबां बेरायनो थाङो आरो नोंथां। औ जोङो माने बोसोराव खननै ख खथाम बेफोरबायदि थांनायानो जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जों माने बेनि मिथिंगायारि महर दंफां -लाइफां माने जिब जुनारफोरखौ दैमा दैसा दानि दैफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोफोरा माने जोबोद माने रंजाखाङो आरो नों थां औ। औ आं बुं माने जों बुंनो हायो जे जोङो माने बयबो सुबुङानो माने दावबायनो थांनांगौ आरो नोंथां औ दावबायोब्ला जोङो माने औ माने जोबोद गियानबो मोननो हायो औ। माने दावबायनांगौ आरो सम मोनोब्ला। औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ जागोन नोंथां। ओ जेरै नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदि माने दावबायनानै हायो माने जोंनि गोसोफोरा माने गोबां माने गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। जेरै नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदिनो जेरैहाय जोंना दावबायनो मोनोब्ला माने जोंना ओ जेरैहाय गोसोआव दुखु थायोब्लाबो माने दसे समनि थाखायब्लाबो माने बावो आरो नों थां ओ जेरैहाय जोंना आथिखालाव आथिखालनि सुबुंफोराहाय बिदिनो खाथि खाला जायगाफोराव एस सेबां माने ओ बेरायनायखौ जोङो नुनो मोनबावला आरो नोंथां। जेरै बिसिना जोंना बिथाङा बुंलांखानायदि बिदिनो थाइलेण्ड दुबाइफोराव माने गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव जोंनि सुबुंफोराहाय दावबायनो थाङो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा दावबायनो थाङोब्ला माने गोबां बिदिनो मोनथिनो मोननि खौरांफोरखौ खौबो मिथिनो मोनो आरो बिदिनो गोबां ओ बिसोरनि जायगायाव माबादियै थासारि सोलिबाय दं। बे फोरखौबो जोङो दावबायनो थाङोबा माने मोनथिब्लोयो मोनथिनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिनो आरो जोंना गोबां खौरांफोरखौ मोनथिना लाबोयोब्ला जोंना बिदिनो न'नि सुबुं फोरनो एबा गामिनि सुबुंफोरनो जोङो माने फोरमायफिननो हायो आरो नों थां। अह जेरै बिसना जोङो न'आव थाबाय थायोब्लाथ' जोङो बेफोरबायदि खौरांखौ मोनथि नि नङा आरो बिदिनो जोङो बिसोरनि जायगायावहाय थांनानै जोङो नुहैनाय नङा, नङा हब्ला नोंथां? औ बेनिखायनो जोंना ओ बेरायनो नांगौ एबा बिदिनो दावबायोब्लासो माने जोंना गोबां माने बिदिनो ओ मोनथिनो मोनै जायगाफोरखौबो मोनथिनानै बिदिनो जोंना ओ आथिखालाव फथ' मबाइलनि जुग जेरै जोंना मबाइलजोंनो माने लकेसन नायै -नायै माने गोबां जायगाखौ जोङो बेरायनो हायो आरो नोंथां ओ बेहाय जोंना गोदोनि दिनावहाय गोदोनि सुबुंफोरा एसेबां बेफोरबायदि बेरायनायनि माने बिसोरा एसेबां बेफोरबायदि हुदा गैयामोन आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंना गोदोनि सुबुं फोराहाय गोबां रांनिबो आंखाल जायोमोन बिदिनो माने बिसोरो ओ बेरायनायावहाय एसेबां बेफोरबायदि सम माने हगारनो हायामोन आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओ गुबुननि माने गोदोनि सुबुंफोराहाय गावसोरनि उदैनि थाखाय जानो थाखाय गोबां बिदिनो खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन। माने बिसोरो सानोमोन केेमा बेनिफ्राय मोनगोन दिनैनि जानायनि आदारखौ बेफोरबायदि माने बिसोरो गोबां जादोंमोन आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना गोदोनि सुबुंफोरा बेरायनाय माने हुदाया एस एसेबां गैयामोन। ओ नाथाय जोंङो आथिखालनि मुगायावहाय नुनो मोनो गासै सुबुंफोर खौनो माने गोबां दावबायदिंनाय नुनो मोनो। जेरै जोंना ओ गोबां खामानि थासेयावबो जोंना दसे समबाबो सम दिहुननानै जोंना दाउ बिदिंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंना ओ दावबायदिंनायाव माने गोबां ओ मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ जों मिथि थायोनो आरो जोंना बिदिनो जेरैहाय जोङो गियान मोननो हायो होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो बै जायगायाव थांनानै बै जायगानि गासै थासारिफोरखौ मोनथि थेयोब्ला बिदिनो आरो जोङो ओ बिदिनो आरो बायदिसिना मानसि सुबुंफोरखौ लोगो मोनो बिनिफ्राय जोङो रायज्लाय मोनो बिदिनो माने गोसो खुसिजों जोङो बिदिनो ओंखाम जानाय जालाय लायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बायदिसिना सावगारि फथ' सेबखांनानै लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो सेबखांनानै जोङो लानानै फैयो बेफोरखौ जोङो माने मै म मेमि महै म बेखौ ज दनानैहाय उनावहाय गुबुन मानसिफोरनो माने जोङो बेखौ खोन्थाफिननो हायो आरो नोंथां थां बेफोरनोथ' मोनसे गियान मोनबोनाय नङा होनब्ला नोंथां औ बिदिनो आरो जोंना बुंनो थाङोब्ला ओ जेरैहाय जोंना लोगोफोरजों एबा न'खर न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनायाल' नङा जोंना जेरैहाय स्कुल कलेज फोरनिफ्रायबो गोबां बिदिनो फरायसाफोरखौ जोंना टिचारफोराहाय माने बेरायनो लाङो आरो औ बिदिनो जोंना मोनसे प्रजेक एबा मोनसे प्रेक्टिकेलनि थाखाय दावबायनो लाङोब्लाबो जोङो माने बेवहाय गोबां बिदिनो गोसोआव लानानै एबा बिदिनो जोङो मिथिंगायारि सावगारिखौ नायनानै माने जोङो बेखौ प्रजेक एबा ओ बिदिनो प्रेकटिकेल बानायनांगौ जायो आरो नोंथां जों बेवहायबो गोबां गियान मोननो हायो नङा होनब्ला नोंथां औ औ जेरैहाय जोङो न' सिङावहाय थाबाय थायोब्ला न'आव थाबाय थायोब्ला माने जोङो बेफोरबायदि
औ
ओ दिनैसिमबो जेबो गियानानो थानाय नङामोन आरो नोंथां जेरैहाय जोङो ओ दाबसे जायगायावहाय दावबायदिनो थाङोब्ला जोङो बैसोरनि रावखौबो जोङो रायज्लाय मोन आरो बिसोरनि माने बिसोरफोरखौबो जोङो रां होनानै माने गाननो मोनो आरो नोंथां औ बेफोरखौनो जोङो बड' सेबखांना लाबोनानै जोङो न'खरनि सुबुंफोरनो माने खोन्थिफैनो हायो आरो बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ दोननायनि समाबो जाना फैबायोन नङा होमब्ला? औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो ओ दावबायदिंनायनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ। औ गोजोन्थों दे बिदिब्ला नोंथां।